अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं नोंथां।
औ आं नोंथां बिदिनो जिरायनाय दं।
औ खौरांफोरा मोजांना नोंथां?
औ मोजां नोंथां दासान्दि।
नोंथांनिसिम फन हर औ औ मोजाङानो आंनाबो नोंथांनि नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सोंनो होननानैसो फन हरदोंमोन नोंथां।
औ।
सोंजागोन ना नोंथां?
औ सोंजागोन नोंथां।
ओ नोंथांनि ओनसोल एबा बर' समाजावहाय फाथो आबादखौ माबादि मावो एबा फाथो आबाद मावनानै माबादि न'खर दालांनो हायो बेफोरनि फारसे नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
जोंनियाथ' अ बर' गामिफ्राव जोङो ओ गोबां फाथो फोनाय जानायखौ नुनो मोनो नङा होम होमबा नोंथां ओ बिदिनो फाथो फोनोबा जोंनो ओ मा नांगो ओ जोङो ओ गिबियावनो ओ लांदां एबा खाथिनि दुब्लिफोर फोथाराव जोङो ओ हासार गोनां हाफोराव जोङो ओ एवग्रोना लानाय जायो एवग्रोनानै बिदिनो ओ जाबोर फोरखौ बासिनाय जोङो मोजां एवफिना लानाय जायो बिनि उनाव जोङो ओ फाथो बेगरखौ होनाय जायो बेखौ दानसेबो नांलाया। बियो जौनो ओ बियो जेब्ला ओ खिलिनानै बियो जेब्ला जौवो अब्ला बेखौ फाथो बुंनाय जायो ओ बे फाथोखौ जोङो ओ गुबुङै फोबाथाय जोंनिया गुबुङै देरबोला गुबुं थोखो थोखो जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
बेखौ जोङो फुख्ल' फुख्ल' होनानै जोङो ओ जा एवनानैबो जायो आरो। आरो जोङो मुथा खामनानै हाथाय बाजारावबो फानहोनाय नुयो नङा होमबा नोंथां। हाथाय बाजाराव फाननानैबो जोङो ओ थाइसे थाइनै ओ नांगौ बुस्थुफोरखौ फिसा फेनला बुस्थुफोरखौ जोङो ओ मोननो हायो बिदि ओ मुथासे जोङो जि रां ओ जिबा रां बिदि मोनो। ओ बिदिफोराव फानो जोङो गोबां बुरजा लाङोबाथाय जोङो रांफोरखौ गोबां मोनो। ओ नांगौ बुस्थु फिसा फैला न'खरनिफोर सुंनो हायो बिदिनो जों न'फोराव जायो ओ बेफोरखौ गोबां रोखोमनि जानाय जायो फाथोखौ जोडो एवनानैबो बिदिनो ओरैनि गेजेर जोङो थावजों एवना जायो बिनि अनगायैबो जोङो ओ खारैबो खारदै खारैबो जोङो जानाय नुनो मोनो। ओ खारै होनानै जोङो संनानै ना फोरजों ना फिसाफोरजों जोङो ना गोथांजों जानाय नुयो ओ मै बिदिरबो जायो बिदिनो नाजों ओ आरो बेखौ अमा बेदरफोरजोंबो जों संना जानायखौ नुनो मोनो
औ।
बिदिनो जोङो ओ फाथो बिदि फुुंना होबा जोंनिया फाथोफोरा ओ जोंनिया जौ लांनो हमो। बिदिनो ओ बिथ'राइफोर जोंनिया ओ खायमा -खायमा मोजां जाबोनो हमो। सोमखोर -सोमखोर जाबोयो आरो जेब्ला बिखौ जोङो ओ जा बिदिनो जोङो खाजोबालासिनो बेखौ ओ हाथाय गलायाव फानजोबालासिनो जोङो लाखिनाय जायो।
औ।
बेखायनो जेब्ला बियो गोजौ- गोजौ जायो फाथोआ ओ बिदिनो बिफांफोर बायदि। गोजौ गोलाव -गोलाव जालाङो बिदि ओ बिखौ गोजौ गोलाव जालाङोबा ओ जोङो बेखौ खासिफोरजों हानाय जायो। ओ हानानै जोङो बिदि मुथा -मुथा बनजार खानाय जायो ओम मुथा- मुथा जोङो न'आव लानदाङै एबा साफा जोङो दोननानै बिलाइफोरखौ फारसेनिफ्राय खानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? ओ बिलाइफोरखौ जोङो खानानै मोनसे आइजेंवा दोनो। दोननानै बिखौ ओ जोङो सान्दुुं ओ फोराननाय जायो सानदुं नांनाय जायगायाव जों आङो मोनसे मोजां आइजेंफोराव ओ जोङो गोबां बायनाय आइजेंफोराव जोङो लामनाखौ नुनो मोनो ओ लाम जोङो गोबाय लामना दोननाय जायो ओ बेहाय जोङो लामनानै ओ बियो रानो अब्ला बिखौ जोङो ओ नारजि बुंनाय जायो। नङा होमबा नोंथां?
औ नांगौ।
नारजि बुंनाय जायो जोङो नारजिखौ जोङो ओ गोबां खामानियाव बर'फोरनियाव जोङो बर' ओनसोलाव गोबां नुनो मोनो बर' समाजफोराव जोङो ओ बिदि ओ मानसि थैनाय ओ बिदि सुबुंफोर थैनाय रुंसारि जानाय समाव जोङो बेखौ नांगौ ओ नारजि मुरायनाय बुङो। जोङो बेखौ
मानसिखौ जेब्ला जोङो सावना फैयो अब्लाबो बेखौ ओ सावना फैनाय सुबुं जोङो लामायाव ओ जिगाब मुथाखानानै बे बेहाय जोङो नारजिजों फालौ बिदि होना दोनो होना दोननानै बियो जेब्ला फैयो ओ बेखौ दुगैखांनानै जोङो हांनानै न'आव हाबहैनाय नेम जों नुनो मोनो। बेखौ हामनायनि जाहोनानो जाहैबाय इबि ओ म'दाय दावदाइफोरा बिथिं ओ फाना फायनो हायि बिदि ओ होननानै जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो मोनथि जायो फोथायनाय जायो नोंथां ओ बेखौ नारजिखो ओ बिनि उनाव जोङो ओ सारादुनि औ खुंबा जोङो रायजो -राजा जानाय समाव जोंङो ओ बे नार्जिखौ बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां? ओ नार्जि नङाबा बिदि सारादुनि जा ओ फुंनायखौ जों नुनो मोना ओ बिखौ नांथारगौ गोनांथि जायो बे अमा -अमा बेदर अमा बिजौ ओ बिबुफोरजों जोंङो होनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? बर'फोरा रोखोमनि जायो बिदिनो ओरैनो ओ बो जा सवाबिनफोरजोंबो संनानै जायो आरो ओ खांख्राइजोंबो जायो ना उम बिदिनो अमाफोरजोंबो जोङो जानायखौ गोबां नुनो मोनो ओ जोंनियाव ओ जोङो ओ गोजान गोजानाव ओ नोगोरफोराव थाहैनायफोरखौ जोंङो न'फोराव औ फायबाबो जोंङो ओ बेखौ जाहोनाय ओ नुनो मोना बिथांमोना बेखौ जाहोबा थांलाय फैलाया ओ थाया होनना ज जों मोन्थिनो मोननाय जायो ओ आगोलनिफायनो जोंङो फोथायबोनाय जायो बि बिदि आलायसि दुमसि बिदि ओ गोजान गोजाननिफोर फैबा जोंङो नारजि मेगंखौ जाहोनाय जाया। ओ बिदि होनना जों मोनथिनो मोननाय जायो।
औ
ओ जोंङो फाथोनि ओ बिनि बागै बाग जोङो ओ फाथोनि जोंङो बिदि ओ ना बिलाइ खाखांनानै जोंङो - - ओ बिनि बिफांखौबो जोंङो दालायखौ ओ जोंङो बिदि बनजार खानानै जोंङो ओ न' खाथिनि हाखर एबा फु फुख्रि सेराव जोंङो ओ उम जोङो गारसोमना दोनहैनायखो नुनो मोनो नोंङा होमबा नोंथां ओ बेखौ जोंङो ओ बिदि उम हप्थासे ओ फोर थानानै जोंङो ओ बिखौ जोंङो जेब्ला गुरै जायो मोदोमा थाला थाला गुगालाङो बिनि ओ दालायनियाव जोंङो अब्ला बिखौ बोखांना लाबो बोखांना लाबोना जोंङो बिनि बिगुरखौ जिरनाय जायो जिरनानै ओ मोन मोनसे मोनसे जिरनानै जोंङो दालायसेे दलाइसि जिरनानै ओ जिरजोबनानै ओ जोंङो सान्दुंयाव फोराननाय नुनो मोनो ओ फोराननानै जोंङो ओ बिनि ओ बिगुर जिरखान्दाखौ जोंङो ओ बिफाङा गुफुर जायो होमबानि निया ओ बियो जोबोर रेजें जायो बेजों जोंङो अ बनबो बानायनाय जायो बेखौ। अरबो सुनो हायो ओ बायमान
अरखौ जोंङो लगायबानो बेहाय ओ दसेनो जोंङो जोंखांनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नों थां
औ नंगौ
औ जोंङो ओ बिदिनो बेनि बिगुरखौ जोंङो ओ फाथो ओ से होननाय जायो नङा होमबा नोंथां ओ बियो जेब्ला रानौ अ अब्ला बेखौ जोंङो गोदोनि दिनाव माखामो मोननो ओ बिदिनो जोंङो गोबां दिरुंफोराव जोंङो बाहायनाय नुनो मोनोमोन। ओ बिदिनो जोऔङो मोसौनो मोसौनि देनदालखौबो जोंङो बे जोंनो बानायनाय जायोमोन ओ आरो बिदिनो मोसौनि फागा न' खानाय गलियाव जोऔङो मोसौखौ खाना दोनफायनाय ओ समाव खाग्राखौ बेजोंनो बाहायनाय जायोमोन गोदोनि समाव बिदिनो रां खावरानि जोबोर खस्थ'मोन नालाय नोंथां बेखायनो बिथांमोनहा बेजोंनो बानायमोन। दानि जुगावथ' बिदिथ' दखानफोराव जोंङो गलाफोराव जोंङो बिदिनो बायनाय लायल'नि नुनो मोननाय ना हा नोंथां आगोल बिजों मोब नि जोबोर मोब्लिबफोरखौ जोंङो आगोल गैयामोन नालाय नोंथां। बेहाय जोंङो ओ लेम्प एबा साखिफोराव जोंङो ओ बेखौ जोंङो ओ बे फाथो सनाजों जोङो दिरुंजों बेखौ जोङो लगायनाय जायोमोन। ओ जोंङो आगोल बांसिन स साथिसो नुनो मोनबोदों आरो दानि जुगाव जोंङो साथिखौ जों न'खरफोराव नुनो थांलिया नङा होमबा नोंथां।
औ औ
गोबां बिदिनो बर'फोरा बिदि फाथो जोंनो गोबां ओ न'खर सुंबोनो हायो बिदिनो ओ जोङो बेहायबो जों मुलाम्फा मुलाम्फा जायो जों ओ बिदि नारजि एबा फाथो फाथोआवबो जोङो
रां मोनो बेवहाय बिदिबो जोङो ओ बिदि बायदिसिना ना दिरुंफोरखौ जोङो बानायनायखौ नुनो मोनबोदों नोंथां। ओ नों-नोंथांनि ओ जायगा ओ फाथो ओ गायो नामा नोंथां? ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन।
औ हागोन जोंनि ओनसोलावबोथ' बे फोरबायदि फाथो आबाद खालामनायखौ जों गोदोनिफ्रायनो नुनो मोनबोदों। ओ फाथो आबादाबो मोन से जोंनि बर' समाजनि एंगारनो हायै मोनसे बाहागो जों ओ फाथोखौहाय फाथो आबाद खालामनो था खाय गिबियावनो हानि गोनांथि जायो बे हाखौहाय जोङो मोजाङै एवनानै ओ दोखो दोखो हाथर फिसा फिसा इदि मिहि जानाय खालामनानै लानानै बेनि उनावहाय बेखौ सान्दुङआव मोजाङै फोराननानैहाय बे फाथो बेगरखौ फोनाय-फोनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो सप्तासे स उनावहाय बेफोर ओ बे फाथोआ रज'यो बेनि उनावहाय एसे गोजौ जायो। बेफोरबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बे गोजौ जानायखौहाय बारा गुबुं जायोब्ला बेखौ एसे फुख्ल' फुख्ल' होनानै बेखौ जों न'आव जानाय एबा ओ फानहैनायखौबो जों नुनो मोनो ओ फाथोखौहाय जों गोबां रोखोम खोमै बर'फोरा जानायखौ जों नुनो मोनो जेरैबादि होननानै बुङोब्ला गोरान एवनानैबो जानो हायो जों
औ नंगौ‌।
न'फोराथ' अमाखौ जाखायोआनो बे खौ गासैबो मोनथिखायो बेबायदिनो बर'फोरा फाथो आरो अमाखौ जानानै जोबोर मोजां मोनो। बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि जानायखौ जों नुनो मोनो खारै खारैयाबोथ' बर'मनि मोनसे मख'जाथाव ओ औ होननानैनो बुंजायो बे खारैजोंबो जों फाथोखौहाय जानायखौ नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो जों बर'फोरा गोबां रोखोमै संनानै जानायखौ नुनो मोनो। ओ गोदोनि दिनाव बर' फोराहाय फाथोखौ गोबां रोखोमनि खामानियाव बाहायोमोन। जेरैबायदिहाय मोसौनि दुरुं खालामनाय मोसौ फाखा बानायनाय बा साथि एबा लेमनि खाला बानायनाय। ओ बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि खामानियाव बर'फोराहाय बाहायबोदों। बेनि अनगायैबो जों फाथोखौहाय गोबां रोखोमनि खामानियाव बाहायो जेरैबादिहाय ओ गोदोर गो दोर कलकारखाना बा गोदोर गोदोर दारिमिनफोरावबो ओ बे फा थोखौहाय ओ दुरुं बानायो एबा बस्थाफोरखौहाय बानायनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि खामानियावबो जों फाथोखौ बाहायनाय
औ।
बेफोरबायदि ओ फाथोखौबोहाय नआव एसे एनै ब्लाबो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनबोदों बिदिब्ला नोंथां समाबो जोंनानै एसे जानानै फैबाय नोंथाङा आंनो नोंथांनि बेसेन गोसा समखौहाय एसेबां ओ गोबाव माने रायज्लायनानै नोंथांनि रोंगौथिखौ आंनो फोरमायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। ओ नोंथांजों उनावहाय बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि गियान गोनां बाथ्रा रायज्लायनो थाखाय आसा थाबाय नोंथां।
औ नोंथां औ गोजोनथों नोंथां।